हेल' हेल' औ औ खोनादों नोंथां।
औ जोबोद मोजां।
औ थारैनो।
नोंथाङा मा खालामबाय दङो दायो ओरैनो?
दायो आङो ओंखाम जाखांनानै सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं नोंथां।
औ थारैनो नंगौ। आंबो ओरैनो दंथ'यो दायो नोंथां। अब्ला औ सानजौफुनि जाखांनानै दायो ओरैनो दसे से जिरायनानै दंथ'यो।
अ जोबोद मोजां बिदिब्ला जोङो मानो दिरि खालामा लासे
औ औ थारैनो नंगौ नोंथां ओ आं नोंथांखौ ओ कल खालामनायनि जाहोनानो मोनसे फिसा ओ सावरायनो गोनां आयदाखौ लानानै ओ कल खालामनाय जादोंमोन।
नोंगौ।
अब्ला जोङो गुबै ओ सोंथियाव थांनोसै नङा होमबा नोंथां
औ
ओ जोंहा जि दोरोङारि ओ दोरोङारि ओ जों मोनसे फिसा ओ जानाय लोंनायनि सायावनो जों सावरायगोन। आरो बे खौ नोंथांमोननि ओ जों माबायदिहाय बेयो सोलिबोदों आरो बेखौ दिनैसिम माबायदि बाहायबोदों बेनि सोमोनदै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबानो जाबाय।
जानाय लोंनाय ना नोंथां?
थारैनो जानाय लोंनाय
औ जोबोद मोजां नोंथाङा औ
अब्ला आं नोंथांनाव ओ सों थिखौ सोंनोसै।
औ जागोन
जोंहा ओ मोनसे जायखौ जोङो ओ मा होननानै बुङो बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोराबो बेखौ ओ गावसोरनि जि ओ जिउ खुंनाय राहायावबो बेखौ बाहायबोदों आरो लोगोसेनो बायदिसिना जि आथिखालावथ' गोबां फालांगियाव बेखौ बाहायनाय जायो बेनो जाहैबाय जोंहा लाथा एम्फौ नङा हबा औ बै लाथा एमफौखौ ओ नोंथांमोननि जि ओनसोल नङा होमबा बे ओनसोलाव ओ गिबियावनो जोङो ओ बेखौ ओ उन समाव जोंहा जानायनि बागै ओ माबागोन नङा होमबा? गिबियावनो माबायदिहाय बेखौ मोननाय जायो। आरो माबायदिहाय बेखौ ओ फियो। बेखौ नोंथाङा ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
औ
जोबोद मोजां नोंथाङा माखास से जोंनि दोरोङारि एम्फौ इन्दि एम्फौ बेनि सोमोन्दै सोंथि खालामदों बेयो मोनसे जोंनि ओ ओ ओ आं बेनि सुंद' सल'खौ नोंथांनि नोंथांनो फोरमायनो नामा आं एम्फौआ माबोरै जोंनि गेजेराव सफैया बेनि सुंद'खौ आं खु-खुगा खुगा खोनाबोनो मोनदों नोंथां।
मोजां मानो जोबोद मोजां। थारैनो बेखौ ओ नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो ओ जोबोद लुबैदों। नोंथाङा बेख
नंगौ थारैनो। दा अब्ला आं नोंथांनो फोरमायनि एम्फौआ जोंनि मोनसे बर' ख'नि ओ जामु आदार जामुं आदार। जेराव बेयो आथिं ओ बै समाव गोदो गोदायबो बेनि माखासे ओ एम्फौखौ जों जायो। आरो बिनि माखासे ओ एम्फौआ जे मोनसे ओ फिथोब सोरजियो बेखौबो जोङो जोंनि गानग्रा गाननाय जोमनायाव ओ सोरजिनानै लायो बेखौ आं उनाव फोरमायगोन। आं दा बेखौ ओ भिउ पइन्टावल दोननानै दोनथ'नाय जागोन दा जोङो एम्फौआ जोंनि गेज जेराव माबोरै सफैया आं बेनि सुंद' सल'खौ नोंथांनि फोरमायनो लुबैबाय। दा जोङो खुगा खुगा खोना मोन्दों नोंथां माने आङो जेब्ला एसे ओन्दैमोन बेहाय बे समाव जोंनि ओनसोलाव गोबां माने गामियाव एम्फौ फिनाय जायोमोन।
औ थारैनो नंगौ।
बेफोरबायदि बयबो फिनाय हिसाबै माखासे खोथा बाथ्राफोरा ओ गामिनि आयंमोन आबैमोनहा राय लायोमोन आरो दा बेयाव आं खुद निरदिग खोनानाय हिसाबै आं फोरमायनो लुबैदों नोंगौबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ। खिन्थु खुगा खुगा आं खोनानायखौ आं नोंथांनो फोरमायनो लुबैबाय आरो। दा एम्फौखौ बर'फोरनो माने दाउखाया माने सल' नालाय दाउखाया बर'फोर थानाय जायगायाव खेबखांनानै लानानै होफैदों जाहैदों। बे एम्फौखौ बबेनिफ्राय लाबोखो बेखौ बुंनो थांला जिखुनु दाउखाया बे एम फौखौ खेबखांनानै बर'फोरनि गेजेराव लानानै होफैदों जेनबा गारनानै होफैदों खोमा आरो दा बेनिफ्राय बे एम्फौखौ जोंनि बर' बर' मानसिया नुबाय बेयो
थारैनो नंगौ नोंथां
ओ माबा जाबाय सिख्रि फिथोबथोबाय बिनि उनाव फिथोब थोबनायनि उनाव ओ फिथोब थोबनायनि उनाव फिथोबनिफ्राय ओंखारनानै एम्फौआ सिख्रि महराव जोनोम जाबाय। दा बे जोनोम जानायनिफ्रायनो एम्फौआ लासैनो माने गोबां माने बिबाङाव जोङो मोननो हायो आरो माने मो-मोजा बुरजा जाबाय आरो। बेनिफ्राय जोंनि बर' ओ गोबां माने बेफोरबायदि माखासे ट्राइबेल हारि नालाय बेफोरबायदि एम्फौ एनलाखौ खोब बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौ खौ नायनानै बासिनानै जानो गोरों। दा बेखायनो बिसोरबो माने जों बर'फ्राबो आबै आबौमोनहा बेखौ जोङो जाजाग्रा हिसाबै लादों जाहैदों। दा बेनिफ्राय जोङो एम्फौआ जों मिथिबाय बेनि बे सुुंद' सल'नि गेजेरजों मिथियो दे एम्फौआ जोंनो जोंनि गेजेराव फैदोंमोन मा दाउखानि गेजेरजों।
औ नंगौ नोंथां।
दा औ
ओ खोब मोजां नोंथाङा जि एम्फौआ बर'फोरनि गेजेराव माबायदिहाय फैग्रोनाय बेनि बागैबो नोंथाङा फोरमायबाय थारैनो जाय बाथ्रा खौ आं एसेबां मानि माने बेखौ मिथिनाय जायाखैमोन आरो बे बाथ्राखौ नोंथाङा फोरमायना होबाय बेनि थाखाय नोंथां निसिम साबायखरखौ बावहरो।
नंगौ दा आं एसे आवगायाव थांबाव दा एम्फौआ जोंनि गेजेराव सफैबाय दा आथिखालाव जोङो एम्फौखौ मोनसे ओ बयजोंबो जाजानाय हिसाबै गनायनानै ओ मोनबाय मानो होनबा गोदोबो जाखायोमोन। नाथाय माखासे गोबां ओ जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय ओ मानसि सुबुंफोरा जोंखौ लेथ्रा जाग्रा होननायफ्राव खायसे खेथ्रआव जायफोर मोखांनि सुबुंफोर बिसोरो बे लानायफोरखौ एम्फौ फिसिनायफोरखौ खम खालामदोंमोन नाथाय आथिखालाव खायसे रिसार्चनि गेजेरजों बिसोरनि मोनसे हाइ प्रटिननि ओ जामु आदार जाग्रा जाजाग्रा मोनसे ओ आदार दा बेखौ मानसिफ्राबो ओम बिजिरनानै मोननानै आथिखालाव जायो आरो दा एम्फौआ बेनो एम्फौआ इन्दि बिलाइ जायो गामबारि बिलाइ जायो आरो सोरबा सोरबा ओ मोनथाराब्ला थासुमलि बिलाइखौबो होनानै एम्फौखौ फिसिनाय जायो आरो दा ओम बेखिनिखौ बिसोरो जायो बे बिसोरो जाजानाय ओ जेब्ला ओ फिजेन फिनाय समाव जोङो खमैबो दुइ मास दुइ मास माने नै दान सोआ जोंनो नांगौ आरो बेखौ जाजानाय महर सिमाव मोननो थाखाय
औ नोंगौ थारैनो
दा नोंथाङा ओ सोंथि सोंनाय बायदिनो ओ बे जोंनि जाजाग्रा आयदा सरि जाजाग्रा मोनसे जामुं आरो जोङो बेखौ गोबां माने ओ लगायनानै मैगंजों जायो जेरै मैथाजों जायो माब्लाबा अनला अनला ओंख्रि बेजों जायो। माब्लाबा जोगोनारजों जानो जानाय बेखौ जों मोननो हायो माब्लाबा फाजा गाव गोजायैनो जायो माब्लाबा बाथोन देनानै जायो माब्लाबा जोङो ओरैनो फ्राय मासे मासे गथा बेफोरबायदि एवनानै जान खौ जों मोननो हायो आरो
थारैनो नोंगौ नोंथां
नाथाय ओ आथिखालाव बेखौनो जों मोननो हाबावो दा जोंनि गोबां बर'फोरा ओ ओ बेखौ आथिखालाव माखासे जोंनि मा होनो बेखौ ओ जोंनि माबाफोरा लिडार फोरा बेखौ रांखान्थियारि बिजोङाव लानानै फैनो नाजायो नाथाय आथिखालाव दासिमबो बेबायदि ओ रेगुलार प्रडाक्सन खालामनो हानायनि सुबिदाखौ जों लानो हायाखै
औ नोंगौ थारैनो
एम्फौखौल' जानानै ओ जोबनानै थाङा बेनि फिथोबा जोंनि बुहुद मोनसे बेसेन गोसा ओ सि सोरजिनो हायो। जेराव बेफोरबायदि सिया ओ मुलुगनि मादावनो माने ओ गोबां बिबांनि मोनसे बेसे
औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो
आरो ओ बेनि अनगायैबो बे जि इन्दिनि सि नङा होमबा। ओ बे इन्दिनि सियाबबो ओ नोंथाङा बुंखाबाय जोंहा गोबां बेसेन गोसा आरो आथिखालावबो ओ बेखौ ओ दानायनि गेजेरजों जोंहा ओ फाननानै ओ गोबां रांबो आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा
नंगौ थारैनो।
ओ जायनि बेसेना जोंहा गोबां नङा होमब्ला दिनै गुबुन सिफोरखौ रुजुनानै नायोब्ला इन्दि सिजों माने रावबो हायि बायदियानो।
नंगौ थारैनो ओ मोनसे मोनसे ओ जोमग्रा सादोर जुदि आथिखालाव लानो थाङोबा बेनि बेसेना ब्रैरोजा बाजौ बा रोजा बेबायदिसिम थाङो आरो ओ दाख्लै बारा गोब खोथा नङा टु थावजेेन टुइन्टिफरसोआव आं मोनसे एगजिबिसन आव थांदोंमोन कक्राझाराव। दा बे एगजिबिसनाव आं बे एम बेखौ इन्दिनिनो दखनाखौ सोंनाय जादोंमोन नोंथां। बेयो गांसे जिदाइन रोजा आरो नै स्नि रोजानि बोदि गांसे दखनायावनो बेसेबां बेसेननि दखना। होननानै बिसोर ओ खिन्थानायाव आं माने मोनसे ओ सोमोनांथाव बेसेन गोसा साननानै माने फैनो गोनां जादों माने बेफोरबायदि सिया दिनै गोबां बिबां बेसेन मोननो हायो आरो जुदि जों बेफोर बायदि आबादखौ खालामनानै
औ थारैनो नोंथां औ नोंथां अब्ला जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां ओ दिनैनि जि सावरायलायनाय आयदा। बेखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै उन समाव नोंथांजों बेफोरबायदि रायलायनो थाखाय खाबु मोनगोनखौ आं आसा खालाम
नंगौ थारैनो।
उम दे अब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय दे औ।